औ खोनादों नोथां
अ बिदिब्ला जों दायो बोथोरनि बारै रायजलायनोसै
औ औ औ
ओ बोथोर होननानै बुङोब्ला थ जोङो मोननै मोननै रोखोमनि बोथोर जोंङो मोनो हायो।
औ औ
ओ बेनो जाहैबाय गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला
औ औ
जोंङो गोजां बोथोरावहाय माने जोबोद गुसु जायो आरो खि बोथोरा माने जोंङो गोजांनायनि दारै सुइटार बा गुदुं बेसाद जि जोम जोंङो गोजां बोथोराव जोमनाय जायो आरो जोंङो गोजां बोथोराव माने न'निफ्रायनो ओंखारनो हायै बायदि गुसु जानानै माने जोबोद गुसु जायो आरोखि फुङावहाय खुवा खुवा खुजोबनानै जोंङो माने ओरैबायदि गोजाङो माने अर सायलायनाय जानांगौ जायो आरोखि
औ ।
ओ गोजां बोथोरावहाय माने जोङो । ओरैनो मैगंफोरखौबो बेलेग बेलेग गायनाय जायो नालाय गोजां बोथोरनिया गोजां बोथोरनि बा गरम बोथोरनिया गरम बोथोरनि । बिदिनो जोङो गोजां बोथोरावहाय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला माने आलुफोर गायना दोननाय जायो आरो आलु मैद्रु मैला लाफा बायदि रोखोमनि मैगं जोङो गायनानै मोननाय जायो आरोखि गोजां बोथोराव ओ बेनि उनाव जों गरम बोथोर होननानै बुङोब्ला। थ गरम बोथोराव जोङो जोबोद माने खामानियानो खामानि आरोखि । ओ बिराद गरमनायजों लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोराव माने माइबो गायनाय जायो आरोखि माने जोङो बोसोरसेनि जानो गोनां आदारखौ बुथुमना लानो थाखाय जोङो दैज्लां बोथोरावसो माने माइ गायनानै जोङो माइरं माइ दिरुननानै जोङो माइनि आबादखौ मोननाय जायो नालाय।
ओम
बेनिफ्राय जोङो गो गरम बोथोरावहाय माने जोबोद फिथाइ सामथाइ माने थाइजौ खान्थाल बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ लेस्सि आ जेरै लेस्सि आसपल आरो आनारस बायदि रोखोमनि फिथाइ मोननो हानाय जायो आरोखि गरम बोथोरावहाय जोङो गरम बोथोराव बांद्रायबो माने गरम दो होननानै गुसु गुस गुसु दै बा आरो जोंथ' दायो बुंनो थाङोबा बांसिनानो थान्दा बुस्थु लोङो माने बेफोरनिफ्राय एसे से जानगाराव थानाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां आरो गरम होननानै जोङो गुसु गुसु दै बा थान्दाफोर लोङोब्ला जोंनि देहायावनो माने देहानि थाखाय खहा खालामग्रा जिराद नालाय बेफोरो जोङो थानाय मानि बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरोखि आरो गरम बोथोराव जोङो अखा जोबोद हानानै माने ओरैबायदि दैबाना जायो माने गामियावहाय लोमसावजोबनानै न' बां हाबनानै माने ओरैबायदि हाब्रु हाला जानानै जोङो माने थानोनो हर मानि उन्दुनो सुख गैलायै जायो आरोखि मालाबा मालाबा अखानि दारै मानि अखाया मोजांबो मालाबानि समाव गाज्रिबो आरोखि माइ गायनो थाखाय जोंनो दै बो नांगौ नालाय बेनि थाखायनो जोंनो दैबो नांगौ अखाबो नांगौ नालाय बेनिफ्राय दैबाना जायोब्लाथ' जोंनि खहाखौनो खालामलाङो दैबानाया माइ साय बालाफोरजों खोबफब लांजोबनानै माने ओरैबायदि मालाबानि समावहाय बाला खालामनानै हाखौ गालांजोबो आरोखि
औ
बेनिफ्राय जोङो बेनि दारै आबादफोरखौ दैज्लां बोथोरावहाय एखनब्ला मोनो एखनब्ला मोना बेफोरबायदि जायो आरोखि जोङो गोजां बोथोरनि थाखाय जोङो बे माइखौ बुथुमना लानो हायाब्लानो माने जोङो जानोनो गैया जाहैगोन नालाय बेनिखायनो जोङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो अखा बांखाजोंबाबो दैज्लां बोथोरावहाय बेसे जानो आदारखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरोखि खस्थ' मस्थ'जोंबाबो नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बारै एसे गुवारै फोरमायलांनो हागोन नामा
औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलांदो
बोथोर होनना बुङोबाथ' जोङो मिथिखायो जेहेथु जोंहा न मिथिंगाजों जोंहा बोथोरा जोबोद सोमोन्दो दङ जेब्ला जोङो जों जिहेथु मिथिंगायावनो थानानै जोङो देरबोदों लावबोदों जोङो मिथिंगाजोंनो ओ उन्दैनिफ्राय जोङो बायदिसिना जों मिथिंगा होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो मिथिंगायाव जों हाब आं बायदिसिना बोथोर दिनै बायदिसिना जोङो बोथोर लानानै जोङो बोथोर दिनै दानि नोंथाङा बुंखांबाय दिनै गोलोम बोथोर गोजां बोथोर
औ
बायदिसिना दुफां बोथोरफोरखौबो खोनायो जोङो लोगोसेनो मेसें बोथोर बिदिनो जों बोथोरखौ मोननो हायो जेराव जोङो बायदिसिना बिदिनो जोङो जुदि ओ दैज्लां बोथोरनि खोथा बुङोब्ला जों मिथिखायो अखा हायो होननानै नोंथाङा बुंदों ओ गोबारैनो ओ अखा हायो जेराव जोङो गोबां दै बानाजों जों माब्लाबा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गोबां प्रब्लेम मोनो जेराव ओ जोङो खायसे ओनसोल जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि आबादफोरखौ जों गाज्रि खालामलांनायखौ नुनो मोनो। गोबां अखा थायफ्रिदों जाहोनाव ओ अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दिनै खायसे आबाद फोर लोमनानै जों माइ आबादफोरनि खोथाखौ बुंनो हायो। माइ आबादफोरा बिदिनो लोमजानानै ओ थैलांनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे ओ जायगाफोराव ओ हाजो एरिया बा गोजौ जायगाफोर औ ओ अखा हाबाय थानाय समाव ओ बायदिसिना जोङो खैफोद जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला अखा हाबाय थायोब्ला जोंहा जे थु हाया गुरै जायो जेराव हाजोनि हाफोरा लेन्डस्लाइद जायो
औ
जोंहा ओ हाजोनि जिं जिङआवथ' जोंहा जिहेथु ओ गोबां लामाफोर थायो जेराव बेफोर लामाफोरा जोंहा ब्लक जायो आरोना
उम
ब्लक जानायनि गेजेरजों अब्ला जोंहा बेसेबां खहा जागोन जेराव गारि खारबाय थानाय समावनो जुदि ओ हाजोनिफ्राय जुदि ओ हाया गुरै जानानै अन्थाइफोरा गोलैबोयोबा हाया फुख्लानानै जुदि गारिफोराव होसिनोब्ला बा बिफांफोरा जुदि गुबुनानै ओ बबा गारि बा मानसिफोरनि ओ खर' सायाव गोग्लैयोबा माबायदि जागोन अब्ला ओ बिदि गोबां जोंनि गेजेराव ओ दैज्लां बोथोरनि समाव जोंहा गोबां ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो जोंहा दैज्लां समाव नंगौ जों खायसे आबादफोरखौ खमाव बाहायो जेराव जोङो ओ बायदिसिना जों माइफोरखौ मोननो हायो बा जोंहा दिनै ओ बायदिसिना दिनै जोङो दैज्लां बोथोरनि समाव जोंहा दैमाफोरा देरो दैमाफोरा देरनायनि गेजेरजों बायदिसिना ओ जायगाखौ लोमसावलांनानै बेवहाय फुलुं गोनां हा खालामना गारलाङो हासार खालामनानै गालाङो दा बेफोरबायदिनो जों मोननो हायो दिनै ओ बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो दैज्लां बोथोराव जोंहा इसेबां खस्थ' जाला‌ जेरैबायदि जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो जेरैबायदि सिजानानै थांनांगौमोन नाथाय साथा ओंखारदों दिनैनि समाव आरो दिनैनि समाव बाहायोब्लाबो जोङो गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो गारिनि सिङाव जनानै थाङोब्लानो जोङो दैज्लां बोथोरब्लाबो जोङो ओ गोजान जायगायाव थांनो हायो बा जोङो दैज्लां बोथोरजों ओ अखा हायोब्लाबो जोङो बायदिसिना न' बांनि सिङाव थानाय जों सोलोंथाइ बा फरायसालिफोर बोथोरनि खोथाखौबो दानि नोंथाङा बुंलांदों जिहेथु ओ जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरनि गेजेराव जोंहा गोबां फारागथि नुनो मोनो। ओ जोङो ओ गोजां बोथोराव जोङो गुदुं जि आरो जोङो गोलोम बोथोराव जोङो फेन्जि बायदिसिना जोङो ओ गुसु जाहाथे जोंनि देहाया थान्दा मोनो बेनि थाखाय जोङो ओ सिफोरखौ बाहायो जों जुदि ओ गोलोम बोथोर खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोलोम बोथोराव जोङो बिफां सायाफोराव जोङो जिरायनानै थायो ओ बिदिनो जोंनि जाते रैखा मोननो थाखाय जों बायदिसिना जों दैफोरखौ लोंनानै थानो गोनां जायो ओ आरो जोङो बायदिसिना जोङो कारजि सरफात बेफोरखौ लोङो लोगोसे बिनो जोङो गोजां बोथोराव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो अरखौ नोंगौ दिनैनि समाव जोंहा अर सायो सायनायालाय नाथाय गोदोनि समाव बांद्राय जोङो अर अर सायनाय नुयोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा बांसिन बिदियानो जिहेथु जोंहा गेस बाहायो जेराव जोंहा ओ बनफोरनि बाहायनाया जोबोद खम जालांनो हमबाय दा बेफोरबायदिनो जोङो बोथोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जोङो बोथोर लानानै बोथोर जोङो दैज्लां बोथोरफोराव जों बायदिसिना गिथावना नुनो मोनो जेराव जों सारअन्थाइ गावनायफोरखौ नुनो मोनो। सारअन्थाइ गावनायनि गेजेरजों गोबां जोंहा मोसौ बोरमा बा मानसिफोरहा खहा जानाय बा थैनाय बायदिसिना बिफां लाइफांफोराव सारअन्थाइ गावनानै बुथारनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जोङो बो फोरनिस सोमोन्दै बेफोरबायदिनो सावरायनो हायो। ओ दा जोंहा जिहेथु ओ समाबो बांद्राय गैला दा नोंथाङाबो गोबां फोरमायना गालांबाय दहैयो ओ बोथोरनि सोमोन्दै बेनि थाखाय नों ओ साबायखर जासि हरबाय। दा नोंथांजों रायज्लायनानै ओ जोबोर मोजां मोनबाय। ओ बिदिब्ला लोगो मोनफिनगोन नङा ओमबा दोनथ'सै नङा होनबा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां गोजो गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे नोंथां।
नोंथाङानो दानहरगोरनायसाय।
खला दानजाबायना नोंथां?
दानजायाखै नोंथाङा ना दानहरगोरनायसाय।
आं दानबाय दोङो दानजायाखै माथो।